हेल' औ खोनादों नोंथां बुंलाय
हेल' नोंथां
अह खोनादों नोंथां बुंलाय
ओ ओ नोंथाङा दा फ्रि दङ ना?
औ फ्रियानो
ओ - ओम- दा मानो जोंनि ओनसोलनि बर' आइजोफोरनि दानाय लुनायनि बागै आङो फोरमायनो लानो नागिरदों ओ जोंनि ओनसोलावहाय बर' आइजोफोरा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो फ्रायनो गाव गावनि दानाय गाव गावनो आखाइजों दानानै गाननाय जोमनायफोरखौ दिहुननानै लायोमोन बिसोरो गावसोरनो इन्दि एम्फौ फिसिनानै ओ जिफोरखौ खुन्दुं दिहुनन्नानै दानानै लायोमोन ओमफ्राय गाबफोरखौबो बायदि रोखोमनिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ बिफां लाइफां फिथाइ बेदर बा बिलाइ बिबार बायदिफोरनिफ्रायनो बिसोरो दिहुननानै लायोमोन ओ बेनि अनगायैबो गोदो गोदाय बर'फोरा जिफोरखौ होनो ओ दंफां लाइफांजों बानायनाय ओ सालखुन्था बिदिनो दांगोनाथां ओमफ्राय बिदिनो जेन्थे बायदिफोरनि ओमफ्राय बिसोरो दिहुननानै लायोमोन दानानै लायोमोन ओ बेबायदिनो बिसोरो गावसिनि नांगौ जानाय जि जोम बा न'खरखौ दैदेननायावहायबो रांखान्थि बिदिनि बेलायावबो बिसोरो हेफाजाब होयोमोन बेबायदि जि दानायनि गेजेरजोंनो ओमफ्राय बेफोरबायदि जि दानानैनो बर'फोरा मोन बर'फोरनि गेजेरावहाय जे ओ जा गरफोरा बेरखांदों जिफोराव बेफोर गासैबो मिथिंगाखौ लानानैनो एरखांनाय होननानै बुंनो हायो मानो होनोबा जेरै फारौ मेगन हाजो आगर दिंखिया बिबार दिंखिया आगर थाइगिर बिबार बायदिफोरा जाबाय मान बायदिफोरखौ बिसोरो मिथिंगायाव नुनाय बि- बिफां लाइफां दि जिब जुनारार एम्फौ एनलाफोरनिफ्रायनो बिसोरो बुथुमनानै लाबोदों
औ
थिग बेबायदिनो आरोबाव बिसोरो दानाय लुनायनि बेलायावबो गो दानाय लुनायनि जा गोनां गोनां आगजुफोरखौ बिसोरो गावसोरनो गो
औ
खाजोंनो माने आथिखालावहाय जों नुनो मोनो बेफोरबायदि दानाय स खुन्था बा बेफोरबायदि जेनथेर बायदिफोरनि जायगायावहाय मा होनो माखासे माहोनो समारि थासारिखौ थासारिजों गोरोबनानै माखासे माखासे माबाफोरखौ मा होनो बिगियाननि बिदेनदामिनजों बा बानायजानाय माखासे जुन्थिफोरखौ बे खौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै मानो होनोबा बेफोरबायदि जों बाहायोब्ला समा समाव माखासे समफोरखौ जोङो मा होनो लाखिनानै दोननो हायो माने दसे समनि गेजेरावनो मानेखौ मावनो थायो गोबाव सम लानायनि माने सालखुनथाया गोबाव सम लायो मोनब्ला माबाया जुन्थिजों बानायोब्ला जुसि समनि गेजेरावनो जायो। आं दा नोंथांनि ओ आथाखालावहाय दानाय लुनाया गोदोनिफ्राय माने माबोरै सोलायबोगो बेखौ मिथिनो लुबैदों नोंथाङा?
औ औ औ। जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय खोथायाथ' थारैनो सैथो जोंनि बर' आइजोफोरा गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमना लायोमोन। आरो बे मिथिंगायाव मोननाय जेरैबायदि गाबफोर आरो खुन्दुंफोरखौबो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमना लायोमोन। बै गाबफोरा मानि बे मिथिंगानि ओमफ्रायनो जेरै फिथाइ बिलाइ फोरजोंनो होनाय जायोमोन। आरो जेरै आइजें आयलाफोरखौबो जों माने बे बिफां औवा बेफोरनिफ्रायनो बानायना लायोमोन जेरैबायदि जेन्थोर आरो दाङोनाथा आरो बेनिफ्राय ओरैजाय मानेखे खिलाबारि आरो गुबुन गुबुन बिदिनो जिखिनि आयजें आयला नांगौ बेखौ बुथुमना लाजोबमोन आरो। आरो थारैनो बर'फोरनि गान्नाय जोमनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो जेरैबायदि हौवानि गानग्राया गुबुन हिनजावनि गानग्राया गुबुन जेरै हौवाफोरा गामसा गानो हिनजावफोरा दख'ना गानो आरो बैखौ खौ माबोरै दानांगौ माबोरै गाबहोनांगौ बेखौ बर' आइजोफोरनाव थारैनो दोरोङारि गियाना दङ। मोन आरो गोदोनिफ्रायनो आथिखालावबो दङ नाथाय आथिखालाव बिगियान मुगाजों बे फोर एफा एनै सोलायबाय होननानै बुंनो हायो आरो जों जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय खोथाया थारैनो। सैथो मानेखे बिगियान मुगायाव जोङो बै आइजें आयलाजों दायालासिनो मेसिन ओंखारनाय बेफोरजों दानाय जासै आरो आरो बैफोर गाबहोनाय। मानेखे आथिखालाव जों गुबुननिफ्राय गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय गाबहोनाय खुन्दुं बेबायदि लाबोनानै दानायखौ खौ नुनो मोननाय जासै आरो आरो बिनि अनगायैबो जेरैबायदि मिथिंगानिफ्राय आगर बायदि बुथुमनाय जेरै लाव बेगर आगर हाजो आगर दिंखिया आगर बेफोरखौनो जोन आरो जेरैबायदि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्लाथ' आनाया बयनिबो थाखाय जोङो बयनिबो थाखाय जोंनियाव माने मोनस से गिदिर मान दं होनना बुंनो हायो आरो मानोना जेरै जों आलासि सिबिनाय। आरो गोदो गोदायनि दिनावथ' जेरैबायदि हौवाफोरा दावहा नांनो थांबा हिनजावफोरा बे आरनायखौनो हरसेनि गेजेराव दानानै हौवाफोरनि जान्जियाव खाफ्र्लाना हरोमोननो आरो आरो बिनि गेजेरावनो आथिखा आरोबाव आरनायखौ जों बुंनो थाङोब्ला जों जि आइ टेकवबो सोनो हाबाय बिनि थाखाय जोंनियाव बेयो मोन। मोनसे गोग्गानाय गोग्गाथाव होननानै आं सानो आरो। आरो जेरैबायदि जोङो बेफोर जि दानायनि गेजेरजोंबो गोबां बर' आइजोफोरा जाफुंसार जानो हादों आरो। जेरै जाफुंसार जानो हादों हादों होनना बुंङोब्ला जों जेरै बे बेफार फालांगि खालामनो हादों आरो गावनि नखरखौ सुंथानो हादों आरो बैफोरखौ गोदान महर होनानै दानाय नुनो मोननाय जादोंआरो जेरैबायदि गोदोनि आगरफोरखौ एफा एनै गारनायबो नुदों दों जेरै गोदान गोदानखौ लानानै जेरैबायदि जिंखा आगर आरो बेफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आगरफोर होननायखौ नुनो मोननाय जादोंआरो आरो दखनायाथ गोदोनि दिनाव मोननैल दखना नुनो मोननाय जायोमोन अग्रन दखना आरो लांगा दखना नाथाय आथिखालाव बै अग्रं दखना लांगा दखनाखौनो गोबां डिजाइन डिजाइन होनानै दानायबो नुयोआरो जेरैबायदि लांगा दखनाखौ मानेगे आथिखालाव सुनानैबो गाननाय नुयोआरो जेरैबायदि बेखौ दा गाननाय समावबो गोबां सम लायोमोन नाथाय आथिखालाव बैखौ सुनानै गाननाय लोगो लोगो जों दसे लंबे समनि समावनो गाननानै थांनो हानाय जायो आरो बेफोरनि थाखाय गोबां सोलायनायबो नुनो मोननाय जादों आथिखालाव आरो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावगोन नामा?
बरफोरा बर आइजोफोरा ओ सिगां समावहाय माबोरै ओ खुन्दुंफोर खुन्दुंखौ गाब होयोमोन बेनि बागै आङो एसे फोरमायनो लानाय जादों फोरमाय लानो सानदों बर' आइजोफोरा गोदो गोदाय
औ
गाबफोरखौ माने एसे मिथिंगानिफ्रायनो दिहुननानै लायोमोन मानो होनबा बर'त बांसिनानो मिथिंगा मोजां मोनो मिथिंगानि दैमा दैसा हाजो हाला हाग्रा बंग्रा सेर बिसोर रायजो जानो मोजां मोनो ओमफ्राय बिदियावनो बिसोरो बेबायदिनो संसार जाब जानाय मुवा बेसादफोरखौबो बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो दिहुनना लाबोदों बिनि गेजेरावनो गाब दिहुननायाबो खुन्दुङाव गाब होनायाबो बिसिनि मोनसे बिनि गेजेरजों सावरायजानो हानाय खौ माने जोबोद गोब्राब जायोमोन होननानै बुंनो माने गोजा दिहुन गोजागाब दिहुननांगौवाहाय जोबोद गोब्राब होननानै बर आइजोफोरा मिन्थिगौ बेनिखायनो बर गोजा गाबखौ जोबोर मोननो गोब्राबमोन आरो गोजा गाबनि दखनाखौ जेरै ओ फुजा फोरबो बा माबा मोनसे ओ गोनांथार बा ओ मखजाथाव हाबाफारिफोरावसो बाहायोमोन जेरै हाबाफ्राव बैराथिफोर गाननाय बा हिजाव गोदाना गाननाय दौदिनिया दखना गो जा गाननाय बेफोरबायदियावसो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन गोजा गाबखौ बरफोरा मा ओ दैजों ओ दैजों गलायनानै हा ओ हालदै हालदैखौहाय देग्लिनानैहाय गलायनानै सोमहाबनानै दोननानै सोमहाबना बिदिनो साननैसो सानथाम सोमहाबना दोन्नानैहाय रुनानै दोनोब्ला मोनो होननानै गोजा गाब दिहुननो हायो होननानै ओ मोननाय जायो बेनि थाखायनो बेफोरबायदि बिदि माने हाबा मावनायावहाय गोबां सम एबा गोबां माहोनो ओ हाबाफारि थायो जायनि थाखाय गोजा गाबखौ माने मोननो गोब्राब होननानै बुङो बेनि अनगायैबो गोमो गाबनि थाखाय बर' आइजोफोरा सिगां हालदैखौ बाहायोमोन हालदैखौ देग्लिनानै दैयाव दैजों गलायनानै जेला खुन्दुंखौ दैयाव सोमहाबनानै दोननानै बेनि उनाव रुनानै लायोब्ला गोमो गाब मोनो होननानै बुङो बेनि अनगायैबो मा होनो मैथा खालारनि गाबखौ मैफ्राय मैफ्राय फिथाइखौहाय देग्लिनानै दैजों गलायनानै बेखौ फोर ओ खुन्दुंआव खुन्दुंखौ सोमहाबनानै दोनोब्ला सानै सानथाम बिनि उनावहाय रु रुनानै लायोब्ला मैथा खाालारनि गाब मोनो होननानै ओ मोननाय जायो। आरो बिनि बिनि अनगायैबो गोसोम गाब खौ गोसोम ओम गाबनि थाखाय ओ थालिर थालिरनि मैखुन थालिरनि मैखुन बिखुनजों ओ खान्थाल खान्थाल मादा खान्थाल मादानि माबाखौ देग्लि खान्थाल माथाखौ देग्लिनानै दैजों गलायनानै बेखौ खुन्दुं खुन्दुंखो साननै सानथाम सोमहाबनानै बि दैयाव बिनि उनाव रुहाबनानै लायोब्ला गोसोम गाबखौ मोनो होनानै माने मिथि मिथिनो मोननाय जायो। बेबायदिनो बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि ओ गाब दिहुनन्नानै ओ गावसोरनि जा नांगौ जानाय गाननाय जोमनाय बेफोरावहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आमो बेनि अनगायैबो बर'फोरा बे बेफोर माने गाबगानायखौ आथिखालावहाय माने सम आरो थासारि सोलायबोनायनि जावनाव माखासे बिगियानजों दिहुनजानाय बा ओ थासा माहोनो माखासे गुबुन ओ हादोर फोरजों दिहुननानै माखासे गाब मोनो ओ जा आर्टिफिसियेल गाब बेखौ बाहायनायखौ नुनो मो मोनो आरो माने बेबेफोरबायदि बाहायोब्ला माखासे
औ।
सम आरो माबायाबो मा होनो बांद्राय थाङा आरोना माने बा नों मिथिंगानिफ्राय गाब दिहुननांगौ गोबां ओ हाबाफारि थायो जायनि जाहोनाव बेफोराव गोबां सम लायो बा सानसेनो जाय जाया नाथाय बेफोरबायदि थाखानाय गाब ओ गाबजों गाब गायाखायोब्ला बा खाखानाय गाबखौ खुन्दुं होन खुन्दुंखौ बायनानै जि दायोब्ला दसे समनि गेजेरावनो बा सानसेनि गेजेरावनो जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
ओंखायनो बेफोरबायदिनो बर' आइजोफोरनि दानाय लुनाय बा गाब होनायनि बागै जों मिथियो नोंथां होनबा दिनैनि सालायनायखौ बेखियानो दोन्थ'नाय जानोसै।